ओं हेलौ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो
दायो आङो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नै नोंथां नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दङ होमबाथ नोंथाङा ओरैनो दङबा मा मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना
औ औ सावरायजागोन दायो ओरैनो दंथयो नोंथां
दे होमबा जोङो बरफोरनि ओ फोरबो फालिथाइ खाथि फोरबोखौनो रायलायनोसै नामा
औ औ जायो रायदि जागोन नोंथां
औ होमबा बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंसै
औ औ
जोंहा दा बरफोरनि गेजेराव जेरैहाय बैसागो मागो फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो दा काति फोरबोखौबो बेबायदिनो फालिनाय ओ जायो आरोना नोंथां
औ
बियो जेनेबा मोनसे ओ आबादखौ लानानै आबादनि गाहाम हास्थायनानै आबाद गो आबादनि मोजां फिथाइ मोननो थाखाय ओ बे माबाखौ खाथि फोरबोखौ खुंनाय जायो।
औ औ।
दा खाथि फोरबोखौहाय जेनोबा ओ आसिन दाननि खायसे खायसे आसिन दाननि जोबथानिफ्राय जोबथायाव खुंफुङो आरो खायसेयाहाय बिदिनो कार्तिक कार्तिकनि एक थारिकफोरावहाय साववो आरोना। जेनोबा बेथ' ओ बेवहायथ' आलारि बाथिल'सो सावनाय जायोना नोंथां? ओरैनोथ' जेबो ओ माबा बिदिनो बायदिसिना माबा ओ बेलेगथ' बेफोरबायदि जानाय लोंनाय बायदिसिनाथ' जाया?
औ जाया ओं।
ओ नोंथांमोननियाव बे फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो?
अ। नंगौ नोंथां ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो कार्तिक फोरबोखौहाय ओ बिदिनो जोङो बर' गामि गामि फालिबोनायखौहाय नुबोदों। ओ जोङो बुंनो हायोदि जोंनि ओ बिदिनो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावहाय माग फोरबो बेनि उनावहाय कार्तिक फोरबो बेनि उनावहाय बैसाग फोरबो बिनि गेजेराव जोङो कार्तिक फोरबोखौहाय एसे ओ ओ बुंनो नागिरदों दायो ओ तिक फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो कार्तक फोरबोखौहाय कार्तिकनि एक थारिक बा बिनि ओ सानसे सिगां माने खायसे खायसे गामिफोराव सावनाय जायो आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो कार्तिक गा जाहैबाय जोङो ओ जोंनिनो ओ माइ आबाद बेजों सोमोन्दो गोनां होननानै जोङो बुंनांगोन। ओ जिथिया जोङो जोंनि माइ आबादा ओ बिदिनो ओ बिबार लानो हमो बा बिदि बिदिनो फिथाइ थाइबांनो हमो ओ बे बेफोरखौहाय ओ नोजोर बोनानैहाय जोङो ओ जोंनि बर' गामि गामि ओ बिदिनो माइ फोथारावहाय जोङो ओ बिदिनो आलारि बाथि बा थाइ थाइगिर गांखंआवहाय ओ बिदिनो गनसि थुनानैहाय जोङो ओ बिदिनो आवा खुन्दुं होनानै थाव गोथां इसे होनानैहाय जोङो ओ बेबायदिनो माइनि गेजेरावहाय जोङो ओ गन थुनानैहाय बे आलारि बाथिखौहाय सावनानैहाय जोङो जोंनि ओ माइ आबादा ओ बिदिनो मोजां जाथों बा जोङो खस्थ' खालामनाय ओ आबादा जोङो जोंनो थाखाय ओ मोजां होदों मोजां माइ आबाद मोनथों बेबायदि माने ओ बोर बिनानैहाय जोङो ओ बेबायदिनो ओ फोथार गेजेरावहाय जोङो आलारि बाथि सावनानैहाय जोङो खुलुमनानैहाय दुब दुना होनानैहाय जोङो खुलुमना फैनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बिनि उनाव जोङो जोंनि खायसे खायसे ओ गामिफ्राव नुदों बिदिनो लामाफ्रावबो जोङो ओ बिदिनो जेवारि लगायनायखौहाय नुनो मोनदों। ओ आरो बिदिनो गलिफ्रावबो जेवगारिखौ लगायनायबो नुनो मोनदों। ओ आरो जोंनि माइ जि जोंनि माइ ओ माइनाव बा लोखि दोंग्रा बाख्रि बिनि दरखं मोखाङावबो जोङो बिदिनो ओ गय जरा फाथै जरा थादिर लाइजौ ओ बिनि उनावहाय जेउ जेवारि इदिनो ज'रानै बेबायदि होनानैहाय जोङो ओ सावनायखौहाय ओ नुनो मोनदों आरोना जोंनि गामि गामि ओइ जोंथिंबो बेबायदिनो ओ खायफा बिदिनो सानसे सिगां बा कार्तिक दाननि से थारिख खालि जोंनाय बा ओ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो अ इदिनो
हेलौ
नोंथांखौ खोनदिया नोंथां हेलौ हेलौ
ओ नोंथां।
औ दासो खोनाबाय ओं दे बुंलाय ओं ओं।
औ माने जोंनि बर' गामि गामि बा जोंनि ओनसोलफ्राव माने इसेबां माने खार्तिक फुजाखौहाय माने इसिबां नियम खान्थिजों बारा फालिनायखौ नुनो मोना आरोना बेबायदिनो ओ दुब्लि गेजेर बवहाय जोङो ओ आलारि बाथि सावहैनाय बा बिदिनो जोंनि लामा लांगोनायावहाय ऐदिनो आलारि बाथि सावनाय इदिनो ओ माइ दोनग्रा बाख्रि दोनग्रा बाख्रि बेफोरावहाय ओ सावनाय ओ इदिनो फाथै ज'रा ओ लाइजौ आलारि बाथि ज'रानि बिदि होनानै जों सावनायखौहाय नुबोदों आरोना। एसिबां बिदिनो नियमजोंहाय नुलायनाय जायाखै आरोमा गोदो गोदाय जिबायदि सोलिबोदों दा दा - दानि दिनावबो बेबायदिनो सोलिबोबाय
औ
खोनादो ना?
हा औ औ।
जोंनि माइ आबादखौहाय मोजां जाथों बा गुबुन मोनसे ओ फोर्बो बा गुबुन से आयदानि सायाव एसे सावराय जागोन नामा जेनेबा इदिनो जोंनाथ' फोरबोआ बेलेग बेलेग दं नालाय इदिनो माग फोर्बो कार्तिक फोर्बो बैसागु
जेनबा आं बिनि सोमोन्दैनो एसे बुंना होनोसै।
औ जागोन।
बे फोर्बोखौ जोंहा ओ आबादावहाय जेनेबा आबाद गेजेरावहाय आबो आबोद फोथाराव बिदिनो आलारि बाथि सावनाय जायो बेनि जाहोना जाबाय जेनेबा बा ओएम्फौ एनलाफोराथ'
औ
एमफौ एनलाफोरा अरनि सोरां नुयोब्लाथ' बिसोरो जेनेबा अर खाथिथिं ओ बिरबोयो नङा होमबा दा बे बेखौ नोजोर बोनानैहाय- जोंनि सुबुंफोरा दोरोङारि गियानजों बेबायदिनो- ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो- गावसोरनि दोरोङारि गियान बायदियै बिसोरो- जेनेबा आबाद फोथार गेजेरावहाय- सावनाय जायो आरो-
औ।
गुबैयै बेखौ माइ आबादनि समावहाय सावनाय जायो। माइ माइ आबादा जेब्ला माइआ बिबार लाहाङो। अब्ला बे समाव जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा- जाहाथे माइ आबादखौ नस्थ' खालामा बा गाज्रि- खालामा बिदि बिदि मोनसे फोथायनानैहाय बे- माबाखौ खाति फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जेनेबा।
औ।
बे जाहैबाय एम्फौ एनलाफोरा- अरनि सोरांखौ नुनानैहाय- अर खाथिसिमहालागै बिसोरो बिरबोयो आरो बाथ- बारसोम बारसोम बे अरावहाय बिसोरो अरनि बिदुंजोंहाय थैफैयो आरो। जायनि जाहोनाव जेनेबा ओ माबाया एम्फौ एनलाफोरा एसेब्लाबो खमायगोन नङा होमबा आरो बे खमायोब्ला जोंनि आबादा मोजाङै मोजां बिदिनो फिथाइ थाइगोन फिथाइ मोनगोन। बेबायदि आरो आरो बे समावहाय जेबो जानाय जाया बे जाहैबाय- बेफ्राय जों जेनेबा आबादारि सुबुं आबादारि सुबुंफोरा बे समावहाय- एसेबाबो माने- माइ दैनि एसे आंखाल जाहैयो आरो। माने बे समावहाय गोदान माइ- गोदान माइ गोजाम माइआ जोबनानै माने गोदान माइ गायनायनि सम जाहैबाय। नालाय। एकेन माने बे समावहाय जानांगौ सुबुंफोरा एसे- आं जानाय लोंनायखौ बानाया बेफोरबायदि जानांगौ आरो जेरैबायदि मागो बैसागो फोरबोआवहाय जायै लोङै जोङो रंजायो बाजायो। जिहेथु जोङो बे खाथि- फोरबोनि उनावहायसो बै मागो बैसागोखौ जों- मोनहैयो नङा होमबा? बे समावहाय जेनेबा जोंना माइ दैनि आंखाल गैया जायो। माइ दैखौ बे समाव जोङो बुथुमना लाहैयो बेनिखायनो बै समावहाय मागो बैसाग- सागो फोरबो समावहाय- जानाय लोंनायखौ बांसिनानाय बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
जिहेथु खाथि फोरबोआवहाय। जेबो जानाय लोंनाय जाया जाहोना बे जानो हागौ आरो नोंथां आंनि- साननाय बायदिब्ला।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ दा बिदिब्ला औ देेलाय बुंलाय नोंथां।
नोंथाङा जिखिनि बुंदों बे गासिबो थिगानो थारानो ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो सोलियो आरोना नोंथां नोंथाङा जि बुंदों गासि बो नंगौ।
औ जोंनियावबो ओ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनियावबो ओ बाराद्राय जेनेबा बेफोरबायदि माबा खालामनाय जायो आरोना बिनि थाखाय ओ जिबो लाहार-फाहार खालामनाय जाया जिहेथु जोङो आबादखौ गाहाम हासाथायनानैसो जोङो आलारि बाथि सावनाय जायो नालाय
औ औ।
बेनि उनावहाय आबाद मोनखांनायनि उनावसो जोङो बेफोर रंजानाय बाजानाय बो खालामहैनाय जायो आरो
औ औ।
अ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे ओ होनबा नोंथां ओ जि ओ मोनथिनो मोनिखौ नोंथाङा फोरमायबाय ओ फोरमायनानै खोनानो मोननानै नोंथांनिफ्राय जि गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।